अ हेल' नोंथां?
औ नोंथां खुलुमबाय गिबियावनो।
ओ खुलु खुलुमबाय नोंथां।
औ औ।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओ दङ आंङो मोनानि मोनाबिलिनि साहा लोंदों सिरायनानै।
अ नोंथांनि खबरा दासान्दै माबोरै दं?
दासान्दिैथ' ओरैनो मोजाङानो नाथाय गरमजों थानो हायाखै आरो ना मैयानिफ्राय बिराद सानदुं दुंगासिनो
औ
बिनि थाखायनो बिराद गरम बेनोसै आरो बाखिथ' गासिबो मोजाङानो सोलिगासिनो दङ नोंथां
औ औ
औ अब्ला नोंथां औ कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ बुंदो
औ आङो नोंथांजों बिफां लाइफांनि सायाव सावराय होननानै हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां
औ दे बिफां लाइफांनि सायाव औ औ औ दे नोंथाङानो बुंग्रोलायसै
अ जागोन नोंथां बिफां लाइफाथ' जोंनि जिउआ जोबोद गोनां बिइफां नङाबा जों थांना थानो हानाय नङामोन बेफोर औ बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो
औ बिफां लाइफां जोंनि थांना थानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिफां लाइफाङानो आरो ना बे नड़ाबा अब्लाथ' जोंहा अक्सिजेन गेसखौ मोनखाया
औ औ जायनि जाहोनाव जों हां हरनो हानाय नङामोन
औ औ
आरो द बिफां लाइफांा जोंनो अक्सिजेन होनायनि सोलाय गोबां खामानिफोराव द होयो औ जेरै जोङो जेनेबा जग्रा सियार
उम
आरो जोङो दंफां लाइफां सायाबो मोनो सानुं गोसो थांबाय जोङो जेन बास जायो
औ नोंथां
आरो बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइामथाइबो होयो
औ औ फिथाइ थायग्रा बिफाङा जेनेबा
औ औ फिथाइ सायग्रा बिब जोंनो फिथाइ होबाय जायिथखौ लानानै जोङो जोबोर मुलाम्फा मोनो
औ औ औ देहायाबो थाजिम जायोना नोंथां
औ औ नोंथां बिदिनो आरो थालिर बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइबो मोनो आरो बिबार ना थालिर बेखौ मोनो बेखौ मोननो औ ओमफाय आरो खारैबो मोननाय जायो आरो ना थालिर बिफांनिफ्राय
औ औ नोंथां नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों
औ आरो बिदिनो बिफां लाइफां बिफां लाइ
हेल' हेल' हेल' ख